औ खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा नोंथाङा सम होनो हागोन नामा? जेनेबा जों मोनसे
औ औ दे नोंथां सावरायजागोन।
औ दा हबा जों बर'नि जेनाखि रंजाथाइ फोरबो बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
सावरायजायो दे।
औ
औ खोनादों खोनादों क्लियार खोनादों।
दा ओरैनो रंजाथाइ फोरबो होनोबा जोंना बैसागु बे बैसागुनि सायाव नों थाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
दे बुं नोंथां।
औ दा नोंथाङा बैसागु होननानै बुङोब्ला गोदो आबौ आबैनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो होननानै जोङो मिथिनाय जायो‌। बा मोनथिनायल' नङा जों मेगनजोंनो नुखायो दा बिदिनो नों थां बैसागुआव जोंना जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बिदि बिदिनो दामग्रा देग्रा लानानै माने जोङो लैहोर लैहोर माने गथ' ग थाय बोराइ बेन्थ' मानि ज' ज' माने ओंखारो आरोखि ना नोंथां।
औ
न'खर मोनसेनिफ्राय न'खर मोनसे माने जौ बिदै सेरेब बेफोरबायदि लोङो आरोखि ना नोंथां।
औ
उम बिदिनो माने मेथाइ खनो आरोखि ना नोंथां। मानि गोदोनि दानि होननानै बुङोब्ला अनेक मानि फाराग जाबाय आरोखि ना। गोदोहाय गोदोनिबो होननानै बुंबाय जेरैहाय माने गावनि खुगाजोंनो मानिे मेथाइ रोजाबनानै मानिे दामग्रा देग्रा दामदनानै मानि माने बै गोदोहाय माने समखौहाय बारहोबोदोंमोन आरोखि ना नोंथां।
औ ‌
आरो आथिखालनि दानि होननानै बुङोब्ला माने जोंङो बेबायदि गावनि खुगाजों खननानै मानि रंजानायखौ मानिे नुनो मोना आरोखि ना नोंथां जेरैहाय दामग्रा बक्स लायो आरोखि ना दामग्रा बक्स बक्सआवहाय मेथाइ दामनानैहाय बेजोंनो मानि मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां
औ
आथिखालाव माने दामग्रा देग्राफोरखौ माने बारा माने रोंबांला आरोखि ना आथिखालनि मानसिफोरा खम जाबाय
औ
था लानाया म खम जाबाय गोदो मानि सोलोंथाइ लानायखौ एसे गोबांखौनो नुयोमोन आरोखि ना
औ
नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ औ औ दा ओरैनो बैसागु होननानै बुङोबाथ' जोंनि जेनाखि बे बैसागु फोरबो बेखौ मानि जेनेबा सम सफैनाय लोगो लोगो जेनेबा बैसागाव ओरैनोथ' बैसागुखौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा ओरैनो जेनेबा
औ
बे सैथ्रनि जोबथा बे सानखालिबो मानि मोसौ बैसागु फालिनायखौ जों गोदोहाय नुनो मोनोमोन आरो।
औ।
बाहायै बैसागु होननानै बुंब
उम
जेनेबा आं बुंनाय बादि दा बावैसो मोसौनि बैसागु आरो मानसि बैसागु बे मोननैखौनो जों मोननो हायो। बे आरो।
औ।
मोसौ बैसागु होनबाथ' आं बुंखाबाय जेनेबा सैथ्र' दानि जोबथा बे सानखालि मोसौनि बैसागुखौ खालामनाय जायो। दा मानसिनि बैसागुखौ मानिे बैसागनि से थारिखनिफ्राय मानि जुरि जेनो आरो। आथिखालाव मानिे जायगा लायै जायगा बे जेनाखि मानसिनि बैस बसाग नङा हबा नोंथां बे मानसिनि बैसागुखौ मानि आथिखाल आथिखालाव गोबां जेनेबा जायगा लायै जायगा आलादा आलादा सोरनावबा साननै सोरनावबा सानथाम बिदिसो फालिनाय नुनो मोनसै आरो आथिखालाव सोरनावबा सानबा बिदि दा गोदोनि जेनाखि बैसागु रंजानाय बा फालिनाय बेखौ जों नायनो थाङोब्ला नों सप्ता खनसे बा सा सान सिनि बिदि जों बैसागुखौ
औ।
ओरैनोथ' आथिखालाव आं मोसौ बैसागु बेखौ मानि नुथारला आरो जोंनि जेनाखि ओनसोल बेवहाय नु थाङोब्लाबो जेनेबा बैसागनि जेनाखि मानसि बैसागु बेखौसो जोङो आथिखालाव गामि गामि
औ नोंथां।
थेवब्लाबो आं खोनानो मोनदों जेनेबा सोरनिबा सोरनिबा जेनाखि गामि बा जायगा
औ।
मोसौनि बैसागुखौ
औ औ।
कि जोंनि नैबे नैबे जोंनि जायगा बा जोंनि गामि बे मानि जायगायावहाय
औ औ
औ नोंथां ओरैनोथ' जेनेबा गोदोनि दिनावहाय गोबां ग्रोम ग्रोम नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा बोराइ बेन्थ' उन्दै उनला सेंग्रा सिख्ला मानि ज' ज' न'खर न'खर हाबनानै जेनेबा बिदिनो धोरोंङारि दामजु जेरै खाम जथा सिफुं हारिमुनि बेफोर बायादिजों माने मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। औ नाथाय आथिखाल नैबे समावहाय माने फैयै फैयै गोबां सोलायनायखौनो जों बुंनांसिगोन जेनेबा दामनाय देनायनिफ्राय लानानै जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बादि आथिखालाव बक्सजोंसो मेथाइ दामनानै मदारन संजोंसो मोसानायखौ नुनो मोनसै। जेनेबा गोदोनि दिनाव खुगा गोबां खुगा मेथाइफोर दङमोन नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर खुगा मेथाइफोरा मानि आथिखालाव गोमालांजोबनायखौनो जों बुंनांसिगोन आरो।
औ औ।
औ दा ओरैनो नोंथांमोननि जेनाखि गामि बेवहाय मानि नोंथाङा बुंनाय बेदि बक्सजों मोसानायनि अनगायै बिदिनो खुगा मेथाइफोर सोरबा सोरबा खननायखौ नोंथाङा खोनाफेरबाय नामा?
हेलौ
अ नोंथाङा मानि जेनाखि बक्सजों मडार्न संजों जेनेबा बैसागुआव मोसानायनि अनगायै जेनेबा नोंथाङा खुगा मेथाइ जेनाखि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइफोर जों खननाय खोनाफेरबाय नामा नोंथांमोननि गामियावहाय
आदचा नोंथां जोंनिथिंथ' खुगा मेथाइ बेफोरबादिथ' खननायखौ आङो नुनो मोनला नोंथां
औ
औ नुनो मोननाय जाला आरोखि ना नोंथां
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलजों
नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय दासिमबो माने खुगा मेथाइखौ रोजाबो नामा
ओरैनोथ' जेनेबा जों जेनाखि सेंग्रा सिख ख्ला उन्दै उनला बिसोरो मानि मदार्न संजों जेनेबा बक्स दामनानै मोसायो नोंथां
औ
जों खोनाथारनो मोनोबा जेनेबा बोराय बुरै बिसोरनि खुगानिफ्राय मानि एफा एनैब्लाबो जेने बा जों खोनानो मोनो आरो जेनाखि जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा मेथाइ नोङा होमबा बेखौहाय जों खोनानो मोनो आरो
औ ओमफ्राय नोंथां औ
नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो गोखा गोखै जानाय हुदाफोर दंना गैया बैसागुआव
औ नोंथां गोखा गोखै जानाय हुदा दङ नोंथां जेनेबा संक्रान्ति खालि मानि गोखा गोखै जायो आरोखि ना नोंथां
औ
अमा अमाथ' सिथारो नालाय बे अमाजोंनो माने गोखा गोखै माने होफायो आरोखि ना नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोबा खान्थाल फिथाइ मैथा
औ
बिदिनो माने अनेकथा रोखोमनि मानि गोखा-गोखैआव होफानानै बाहायजानाय जायो आरो नोंथां
औ
ओम ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय माने बैसागुखौ माने सानफै बेसेसो माने रंजायो आरोखि
ओरैनोथ' मानि जेनाखि जोंनि आथिखाल समनि जेनाखि बैसागु रंज जानाय नङा होनबा बियो मानि गोदोनि बादि नंला आरो नोंथां जोंनि जेनाखि जायगा बेवहायबो दा आं नुनायाव मानि जोंनि जेनाखि जायगा बेवहाय मानि सानथाम फालिनायखौ नुनो मोनो जों ओरैनो मानि बे गोखा गोखै जानायजोंहाय मानि सानब्रैखौनो जों बुंनो हायो जेनेबा मोसौ बैसागुखौथ' फालिला जोंनि जायगायाव नोंथां दा संक्रान्ति सानाव बिदिनो गोखा-गोखै जानायखौ जों नुनो मोनो
ओ ओ
बोराय बुरैफ्राल' जों रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बे संक्रान्ति दिनखालि ओरैनो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला उन्दै उनलाफोरा माने अखानायै जेनाखि बैसागनि से थारिख
औ
माने स्टार्ट खालामो आरो रंजानाय
ओं अ आटसा नोंथां औ ओ नों थां नोंथांमोननि गामिजों माने बैसागु माने जोबथा जोबनाय सान खालि मानि गामिफ्राव माबाफोर मानि खेला गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरनि माबाफोर खुंनाय जायो नामा प्रग्रामफोर
ओरैनोथ' स्पेसियेलि जोंनि गामिखौ बुंनो थाङोबा नोंगौ नोंथां खुङो जेनेबा खाथि खालाफ्राव खुंनाय बादि जेनेबा जोंनि गामियावबो खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
बिदिनो हाबाफारि लायो खन्थाइ आवरायनाय, खारनाय, बारनाय बिदिनो आथिखालावथ' जों फेसबुक बा इउटुबाव नुनाय बादि गोबां बिदिनो थालिर बिफां गाखोनाय
औ
बेफोरखौबो जोंनि गामियाव जेनाखि बैसागुनि जोबथा सानखालि जे प्रग्राम बेवहाय मानि सोफा देरनाय जायो आरो मानि बेनि गेजेरजों जों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे गावसोरनि गियानखौ बेहाय मानि गुवार आवग्रिनो सान्स होनाय बादि जायो आरो नों
औ नोंथां नंगौ औ
नोंथांमोननि जायगायाव माबादि बेफोरनि सोमोन्दै?
औ नोंथां ओ बेफोरबायादिखौथ' जोंनिजोंबो खुंनाय जायो आरोखि ना नोंथां
औ
उम जेरैहाय ओ हांसो हमनाय खोनाबाय नोंथां? हांसो हमनाय थालिर बिफां गाखहोनाय ओमफ्रायहाय मा होनो बेखौ सियार खेला ओमफाय दै बोरि बेफोरबायादि खेलाखौहाय माने होनाय जायो आरोखि ना नोंथां
औ औ
आरो लोगोसे जायफोरनाखि मोसानाय मुसुरनाय बेफोराव गोसो गोनां बेफोर माने मोसानो मुसुरनो माने हागोन आरोखि ना खाबु होनाय जायो आरो प्राइजबो होनाय जायो आरोखि ना नोंथां
अब्ला नोंथां जोंना टाइमा फैयै फैयै जोब्बायानो माथो
औ औ दे नोंथां बिदिब्ला औ दे दे